नोंथां औ आं नोंथांजोंहाय सावरायनो हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
ओ आङो फोरमायनो सानदोंमोन जोंनि बे ओंख्रि जानायाव बाहायनाय खारदैखौ बोरै दिहुननो आरो जों मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायो बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन‌ ना? अ जों हारदैखौहाय जों मा मा मानिफ्राय मोनो बेखौ खोन्थानो सानो जेरै ओ ओ मा होनोमोनलाय ना माबा ओ बेसर ओमफ्राय बेसरनि साबा ओमफ्राय खायफाबा आलुनि बे देन्था फोरजोंबहाय बेफोरखौहाय फोराननानै बेजोंबो बानायो ओमफ्राय ओ बेनि अनगायैबो जोङो थालिरनिबो बानायो आरोना। औ औ खोनादों ना बेफोरखौ जों मोरै बानायो होमबा जोङो जेब्ला बेसर आबादफोरखौ मावगोन मावखांनायनि उनाव बे जोबोरै ओ बिबार बायगोन फिसाइ थायखांनायनि उनाव जों फुगोन फुखांनानै मारा होनायबो बेसर गारनाय साबाखौ हाय खौहाय जोङो ओ अरजों सावनानै होनाय जोङ सावना होनाय जायो आरो सावनानै होखांनायनि उनावहाय बेहाय बेखौहाय बेखौहाय जोङो सावना होननाय बे हाथ'फ्लाफोरखौहाय जोङो दैफोरजों लगायनानैहाय जोंङो फिथर फिथर बाननानै दोनो खायबाबा आराम गुन्दै खालामामनानै दोनो आरोना खानादोंना नोंथां? अ अ बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे बे सबाइनिखौबो जों मोननो हायो सबायफोरनि ओम मा सबाय मावखांनाय जेरै बे फबाइनिसिम साबाफोरजोंहाय जोङो सावनानैहायबो जोङो ओ बेखौहाय खारदैखौहाय जोङो बानायनाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो थालिर थालिर बो जोङो जिरनानै बेफोरखौहाय फोराननानै अर सावनायनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय खारदै खौ बानायनाय जायो आरो। खारदैखौ जोङो बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला आं खोन्थाखाबाय ओंखायनो खारदैनि बे थाव ओ पावदार बायदि जायोना गुन्दै बेहाय हा ओ दैजों लगायनानै खायफाबा फिथोर खालामनानै दोनो थायफाबा जोङो बेफोर गुन्दैखौनो मालदांफोर नङाबा बस्थु फोराव सोनानै दोनो आरो ना खायफाबा फिथोब फिथोब खालामनानै दोनो। खोनादोंना औ ओमफ्राय जोङो जेब्ला जोङो सुगारला बेखौ जोङो ओंख्रि संनो थाखाय मारै सगारो बेखौहाय जोङो माबा खैखाफोरावबो होनानै सावगारो ओ बे दिंखिया सालदाखुमै दिंखया बेखौ होनानैहाय होयो आरो खायफाबा नारेंखलनि खलथा नारिेंखल जाखांनानै गाननाय बे खल्थायावहाय बेहाय ओ बे सालदांखुमैखौ होनानै आरो बे ओ माबा मा होनोमोनलाय ओ बेखौहाय खारदै ओ खारदै गुन्दैखौ होनानै दै होनानै जोङो सगारो आरो ना बे खारदै खो बिदैखौनोहाय जोङो ओंख्रिफोराव होनानै जायो बे ओंख्रिफोरानो जाहैबाय बुंनो सानदों जेरै अनला ओंख्रि ओमफ्राय नारजि ख्रि बिदिनो खायफा बा खायफा जायगा बा जायगा गोबां नों दस्रा दस्रा ओंख्रिफोराव मैथो ओंख्रि फोरावबो बुरजा गोखै जानायखौ दानगार होनो थाखाय जोङो बे खारदैखौ बाहायो आरो ना खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों
उ बिनि अनगायैबो जोंहा आलादा आलादा दस्राफोरावबो बाहायनाय जायो आरोना जेरै अनला ओंख्रियाव मारै सं मारै मा अनला ओंख्रियाव जोङो खारदै नङाबानो जाथारा जेरै सबाय ओंख्रिफोराव खारदै नङाबानो जाया आरो बेनि अनगायैबो जोङो दालि ओंख्रिफोरावबो खायफा खायफा होनाय नुनो मोनो आरो सिगांनि समाव जों मा होनो सानदों बर'नि हाबा हाथासुनियावहाय बे खारदै नङा बानो जाया आरो
औ
जेरै बे हाबायावहाय जोङो थावबो होआ हालदैबो होआ खालि जोङो खा थावबो होआ हालदैबो होआ खालि जोङो खारदैजों रुनानै दाउफोरखौहाय जोङो अनला आमावखौहाय संनाय जायो आरोना खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ बेवहाय आमावखौ संनाय जायो आरो सिगां समाव जोङो थावनि सोलायै गोदोनि समाव जोङो थावखौ बारा बाहायामोन बे खारादैजोंनो जोङो जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफोराहाय रुनानै जायोमोन आरोना
औ
नाथाय दासिमबो जोङो बे फोरखौहाय दस्रा ओंख्रिफोराव होनानै जानाय खम नुनो मोनबाय खालि अनला सबायफोरावल' होनाय नुसै आरो नारजिफोराव नारजिफोरावबो जोङो बे ओ खारदैखौहाय बाहायनाय जायो आरो अनलाफोर खौबो जोङो गोबां आलादा आलादा खारदै होनानै संनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ दाउजों नाजों जेरै मैगं थाइगंफोराव जेरै आलु मथर ओमफ्राय टमेट' बिदिफोर होनानै आरो मुलाफोरजोंहाय जोङो अनलाखौफोरखौबो सङो बेनि अनगायैबो जोंनि गोदोनि दिनाव अनलाफोरखौ गोदो खारदै होनानैनो जोङो थालिर फस्लाजों बहाय सङोमोन आरो बेनि अनगायैबो जों आं बुंनो सानबावदों जोंनि जोंनियाव जोंनि गोदो आबौ आबैमोनहा फोरमायो जोंनि गोदो अनला एंखुर बेखौहाय जोङो नारजि होनानैहाय जोङो बे अनलाखौहाय संनाय जायोमोन आरो एंखुरखौ नारजि होनानै खारदै होनानै जोङो थाव होआलासिनो ओरैनो संनाय जायोमोन आरो थाव संख्रि संख्रि बानलुखौ होयो ओमफ्राय थावखौ होनाय जायामोन आरो बे
औ
अनला ओंख्रियावहाय अनला ओंख्रियावहाय बेनि अनगायैबो आङो बुंनो सानबावदों जोङो खारदैखौ आरो मा ओंख्रियाव बाहायबावो होननानै बुङोब्ला जोंनियाव ओ सबाब्रे सबायजों साम'जों सबायजों दाउजों बेफोर आरो आरो खायफाबा जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो एवनानै जानायफोराव जोङो थाब रुयनायनि खारदैफोरखौहाय होनानै जायो आरोना औ औ लाफा मैथ्रु बा लाफाखौ जोङो खायफाबा ओरैनो होनानै खारदै होनानै एवजायो खायफाबा नाथुर होनानै ना गोरानफोर दस्रा होनानैहाय जोङो एग्लिनानै जोङो जायो आरो बेखौनो जोङो लाफा दोलो होननानै बुङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो सोरबाबा खायफाबा खुमब्रा ओंख्रिफोरावबो होनानै जानायखौ नायो मैथा ओंख्रिफोरावबो हा जायगा बा जायगा आलादा आलादा गो जोङो बे खारदैफोरनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बे खारदै खारदैनि बाहायनाया जोंनि समाजाव दं आरो बर' समाजाव
अ
नोंथाङाबो जोंनि बर' समाजनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ आं नोंथांजों दा जोङो जेरै माखासे बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै आं नोंथां सावरायनो सानदों आरो जेरै बिफांफोराव जोङो माखासे गेदेर गेदेर बिफां जेरै थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरखौ जों मिथिनो हायो ना दा जों लाइफांनि लाइफां होन्नानै बुङोब्ला जे लाइफां बिफां हारिनि बिफांफोर बेवहाय मा जायफ्रा गाहाय गाहाय एबा जायफ्रा हारिनि बे बेखौसो जों लायफां होनना बुङोना जेरैहाय जेरै साहा साहा बिलाइ बे आमफ्राय सबायफोर खुसेर बिसोरबो मोनसे लाइफांसोना बिसोरो आमफ्राय माइ बेसोरबोथ' बेफोर आरो आरो जोंहा मा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि मा ओ‌ सुबुं माहारिफोरा दा गोदोनि समाव आरो ना आथिखालाव नङा गोदोनि समावहाय जोंनि सुबुं' माहारिख सो मा माखासे जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय नङा होमबा बिफां लाइफांनि बेन्दों बेनला हो रोदा नङाबा बिलाइ बिगुर आरिफोरखौनो मा खालामोमोन बिसोरो माखासे बेराम सोखानो हानायनि ओ मुलि हिसाबैहाय बाहायोमोन आरो मानो होन होनबा गोदोनि समावथ' जोंहा मा होनो डक्टर बांद्राय डक्टरफोरनावहाय जोङो थाङामोन नङा होमबा दा जोंहा मा बा एसे माखासे उदै सानायफोर बा माबा मोनसे माखासे बेरामफोरखौ जोङो गावनो गाव एसे दसे समनि थाखाय सागानायनि थाखायब्लाबो जोङो मा बेखौ गावनो गाव बानायनानै लायोमोन आरो जोङो बे बिफांनिफ्राय मोननाय माखासे ओ जोंनो आरो दा जोंहा आरोबाव गोबां माखासे लाइफांफोर दङ जेरैहाय जोंनि माखासे बेरामफोरखौ जोङो सोखानाय महराव जोंङो बेखौ बाहायो आरो ना जोहौ जोंनि मानसिनि देहायाव गोबां बेमार जाखोमानानै थायो जों बेखौ मिनथिआ आरो दा जोङो जेरैहाय माखासे समावहाय जोङो लोमजानाय गुजुनाय ग'गा मोननाय जायोना बैफोरबादि माखासे ग'गा मोननाय गुजुनाय आरो उदैनि बेरामफोरखौ मा थुलुंसिआ होखारो आरो जोङो थुलुंसिखौ जोङो सिफ्लेनानै लोङोबा बे थुलुंसि आरो मोनसे खांसिआ होननाय दङो औ ना बे खांसिआ जोंनिआवहाय खांसिआ होनो आरो बेयाव मा थिक बेबो ओ गुफुर खालारनि बिबार बारो आरो औ खांसिंसा आबो ना बेखौहाय
औ
बेजों आरो बे ओ थुलुंसिजोंहाय बेखौ सिफ्लेनानै बिनि बिदैखौ लोङोब्ला माखासे ग'गा मोननायाबा गुजुनाया बेफोरो हामो होननानै जोङो फोथायो आरो हामखायोबो आरो ना बेखौहाय बेनि बेजोंनो आरो माखासे जोंनि उदैआव बेमार जानायफोर माखासे उदैयावहाय मा बायदि रोखोमनि बेमार जायो नङा होमबा बेफोर बेमार फोरा बे थुलुंसि आ बेजों खारो जाहैदों आरो दा गोदोनि स समावहाय बेफोरखौनो जोङो बाहायोमोन आरो डक्टर फोरनावथ' जोंहा बारा थाखा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बिदि खारामोन नालाय बेबायदि आरोबाव मोनसे ओ जोंहा बिफां दंबावो जेरै फाथै गाजा होननानै बुङो आरो बेनि बिलाया ओरैहाय एसे गुवार आरो एसे गुवारहां जायो आरो ना बेबो। मोनसे लाइफां हारिनिनो बेबो मानलानाय बायदि जायो एसे गोजौ बेखौबो मा खासे बेरामफोरखौ बेयो सोखायो आरो जेरैहाय ओ माखा जोंनि। ओ गथ'फोरा मालाबा समावहाय दालाय बे हासुनाय बेमार जायोना जेरैहाय मोनाफोराव हासुनाय बेबायदि हासु मुथ्रा होननानै बुङो जेरैहाय। बेबायदि बेबायदि बेमारा खारो आरो बेखौहाय लोङोबा बेखौ जायोब्ला आरोखि दा जोङो बेफोर माखासे बेरामफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय। ओ लाइफांफोरजोंनो जोङो सोखानो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो जेरैहाय खिफि खिफि बेन्दों होननानै बुङोना बे किफि बेन्दोंआबोथ' जोंनि माखासे उदैखौ साफा खालामो होननानै बुङोब्ला। उदैनि माखासे मैलाफोरखौहाय साफा खालामो आरो बेजोंनो मा। ओ जोंहा उदैयावथ' जोंहा मिन्थिया जोङो मा मा जानानै जोंनि उदैयाव बेरामफोरा ज'मा जानानै थायो। नाथाय बेफोर माखासे जोंनि बेन्दों बेनला बा बिलाइफोरखौ जोङो जायोब्ला जों। बेमारा माखासे खारो होननानै बुङो आरो दा जोंहा हाथाइ सानायनि बे हाथाइनि बेराम जेरै हाथाइ सानाय बेफोरबायदि ना
अ
गोबां हाथाइनि बेमार जायो बेफोरखौमा मोनसे ओ दानाय जोंनि पियासा सामब्राम गुफुर बेखौ जोङो बेजोंहाय हाथाइखौ हाथाइ सानायखौहाय मा सोनो हायो होननानै फोथायो आरो। दा बे सामब्राम गुफुर आरो माखासे जोंनि ओ बे उसुमै बा जारि होननानै बुङोना बेफोरखौबो थुफ्लेनानै होनानै होनानै लानो हायो आरो बै माने बेयो फाहामथारो बे नङा नाथाय दसे। समनि थाखाय बे सागाहोयो आरोखि ना बेफोरबायदिजों जों जोंनि माखासे हाथायनि बेमारफोरखौ जोङो सोखांनानै लानो हायो। दा मान मुनिखौबो जोङो मिथिखायो बेखौ जोङो दुब्लि बारियाव मोननो हायो मानामुनिखौ नङा होमबा? मानामुनिया गिदिर जादबो थायो आरो फिसाजादबो थायो मानामुनि फिसा फिसाया आरो गिदिर ओंख्रिबो जायो नङा होमबा? बे माना मुनिखौनो जोङो बेयो मा जोंनि माखासे थैफोरखौ बेयो मा सा साफा खालामोनो आरो गोदान माबा गोदानहाय मा थै सोरजियो आरो माने। जोंनि देहायाव बियो माखासे गोदान थै सोमजिहोयो आरो माने। थै बारायहोयो आरो बेयो ना। आरो बेखौबो माखासे उदै सानाय बेफोरनि बेमार माखासे उदैनि बेमार बेबो माना मुनिजोंबो खारो आरो बेफोरबो दा गोदोनि ओ माने जों बोसोराव बेखौहाय खेबसेबाबो ओंख्रिखौ जाखाथारनांगौ आरोखि नङा होमबा जाहाथे बे जोंनि देहानि बेमारफ्रा गोजान जायो खारो जोङो हाथाराबाबो जों खनसेखौ जाथारनांगौ हायोबाथ' जोङो माने जाबाय थानांगौ बिनि बिलाइफोरखौ जोङो एसे गोाङै जाहैनो हायोबा साबसिन जायो होननानै जोङो बुंनोबो हायो आरो दा ओ माखासे सेफालि बिबार बा बिलाइ बेखौबो जोङो मोननो हायो बेखौबो मा मेलेरिया या बेरामनि थाखाय आरो फिलौ नङाखै लोमजानाय बेफोरावहाय बे ओ सेवालि बिलाइआ फाहामथाय होयो आरो हासुमुथ्रा बेरामाव बेबो ओ माखासे बे खामानि होयो आरो दा जोङो बेबायदि जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां लाइफांजोंनो जोंनि माखासे बेरामफोरखौ जोङो सोखानो हायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा दा ओ जोङो जोङो बेखौ गासै फाहामथाय मालाबा समाव जोङो मा बेफोर फाहामथाय बेखौ मोजाङै फाहामजोबनोबो हायो आरो ओमफ्राय मालाबानि समाव जोङो मा दसे समनि थाखाय सागानायनि थाखाय बे बेफोरनि थाखायल' जोङो बेफोरखौहाय बाहायनाय जायो। दा होमबा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा नों नोंथां दा समाबो जाबाय जोंहा औ दोनथ'नोसै ना नोंथां
औ दोनथसै नोंथां।